खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ दं
अ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां।
अ नोंथां ओम बुं हागोन दे।
आङो ओ सावरायनो नागिरनाय आयदायानो जाबाय। ओ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रिनि सायाव साव फरायनो नागिरदोंमोन।
अ अ
बिदिब्ला आं साव जोंना अनला ओंख्रि। ओख्रि होनबाथ' जोङो। ओ ओ माइरं गैयालासे संनो हाया नालाय जोंना गिबियावनो माइरं। न'नि गोनांथि जायो। बिदिनो ओमफ्राय जोङो नों। नोंथां मा खालामो। ननि माय रंजोंनो जोङो न'नि माइरंजों बांसिन जानायखौ नुनो मोन नुयो आरो न'आवनो गायनो नायबा बिदिनो ओमफ्राय कनट्रेलाव मोननायबा गुबुनाव मोननाय सालानि माइरंफोरजों जोङो जानो गोथाव मोना। बिदिनो न'नि माइरं जोंनो जायो जोंना माइरं गोजाथ' संनानै जानो हाया नालाय बेखौ देग्लिनांगौ जायो। जायो बे अनला ओंख्रियाव खालामनो थाखाय बे माइरंखौ जोङो ओ गिबियावनो सोमग्रोना लायो सखुना लाबा मा खालामो नोंथां बेखौ सोमग्रोना लाखांनायनि उनाव बेखौ सुखांनानैहाय जोङो ओ मा खालामो ओ दिंखि दै सर'हां नायनि उनाव देंखि बा उवाल बा थबसिफोरावबो देनो हायो बे जहेथु अनला ओंख्रिया एसे ल कममि जायो नाल बेखौ एसे खमैनो ओ उम देगोन नालाय बिदिनो ओमफ्राय बे माइरंखौहाय जोङो गुन्दै खालामना लानानै ओ जोङो अनला ओंख्रि संनाय जायो आरो मानो होनबा जों अनला ओंख्रियाव ओ खौ फुदुंग्रोना लायो नोंथां दैखौ गोदौहोखां खां उनाव होनानैहाय जोङो अन बै अनला गुन्दैखौहाय जोङो हरो ओ खायसे खायसे सुबुंफोरा ओ गुबुन गुबुन रोखोमै संना जायो ओ गुबुन रोखोमै माने ओ अनलाखौ ओ गिबियावनो ओ गुबुन गुबुन सुबुंफोरा ओ दैयाव गलाय खानानैसो अनलाखौ होनाय जायो आरो बै दै गोदौनायावहाय ओमफाय ओइदिनो ओ जोंनि संनाय बादिब्ला जों सं संनो संनाय बायदिब्ला जों रोंनाय बायदिब्ला जों मा खालामो ओ बै ओ माइरं गुन्दै जेथु देनानै लानाय बे ओ फिथा गुन्दै जा माइरं गुन्दै बेखौ जोङो जोंनि गोदौनाय दैयावहाय जों हरो उम बेखौ हरखांनायनि उनाव बेखौ गोदौखांनायनि उनाव जों दा ओ बेयाव बेदर बा जोङो बिदिनो औवा मेवाइफोरजों जायो नालाय ऊम औवा मेवाइ बि दिनो ओमफ्राय ओ बासिगि बिबार बा मैथ्रु थ्रु बिबार मैदुफुल बिबार बेफोरजों माने मैदुफुलनि बिलाइजोंबो जायो बुङो बेखौ ओमफ्राय बिदिनो बासिगि बिबार फोरजोंबो जायो ओम बैखौ बेजों जानो गोनांब्ला जों मा खालामो उम बेदरफोरब्लाबो बेदरखौ जोङो एवनानै ला गिबि आवनो एवना लाखांनायनि उनाव बे अनला खारैया जोंना गोदौ जेनेबा बै गोदौ जेननायावसो जोङो गारस'नो हरो बिनि उनाव बेखौ गोदौहोखांनानैसो जोंना अनला खारिया जायो बिदिनो जोङो जोंनि ओ दोरोङारि जों बर' सुबुंफोरनि न'खर न'खरहाय बेफोरबायदि अनला खारै संनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओमफाय मा जायो जोंना आजों बर' सुबुंफोराल' माने अ अनला खारैखौ जोंनि न'खर न'खर सुबुंफोराल' जानाय जाया आरो बेखौ मा होनो ओ जोंना हाबा जे हा हाथा सुनि बे हाथासुनियावहाय जोङो हिनजाव गोदानखौ इसिं खनायावहाय जोङो माइनाव हिसाबै संनो होनाय जायो उम जोंना ओ हिनजाव गोदान नानै ओ बै अनला खारिखौ संनानै लाबोनानै होयो बे ओ संनानै लाबोनानै होयो हाबाफोरावहाय ओमफ्राय बिदिनो जोंना मेल मिथिंफोरावबो मा खालामो जोंना मेल मिथिंफोरावबो बै अनला खारै जोंनि जिहेथु दोरोङारि ओंख्रि बे ओंख्रिखौहाय जोङो मोन जा ओ मोनजाबाय आरो थिं मेल मिथिंफोरावबो ओ सामु बेफोरबायदि सबाय बेफोरबायदि जों ओ मोनजायो ओमफ्राय बिदिनो अनला ओंख्रिया जोंना थाखा थारो आरो अनला ओंख्रिखौ मेल मिथिंफोरावबो हायो बिदिनो मेन मिथिङावल संया हाबा बिबा हाबाफोरावबो मोनजायो ओमफ्राय बिदिनो जों जाग्रा आदारनि गला बा बेफोराव जों ना जायो बेफोरावबो जिहेथु जों दा गोदान गोजान लामायाव थांनो गोनांब्ला जों गुबुनाव ओंखाम जाहैनो गोनां जायो जे जाग्रा आदारनि गलाफोराव बेफोरावबो जोङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेखौ मोनजायो आरो नोंथां ओमफ्राय जोङो गुबुनाव बेफोरबायदि अनलाखौ मोनजाब्लाथाय अन खायसे खायसे सुबुंफोरा अनलाखौ ओ मा होनो ओ जों साम'जोंबो जायो नंगौ ना नोंथां बिदिनो जोंबो जानाय खौ नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो ओ औवा मेवाइ ओ अनला होनबाथ जोंना अनलाखौ खारैल जाया ओ जोंना अनलाखौ थावबो जानाय जायो मैखि जिहेथु मैखि होनो बे मैखि जानो थाखाय जोंना औवा आसार आसार बानायना दोननाय बा नआवनो औवा आसार बानायना दोननाय बा ननि ननिनो ओ थाइस्रि बा थाइगिर थाइगिर बेफोरजों जायो आरो थाइस्रि बिबारजोंबो जानाय जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि जानाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो जोंनाथ औवा य होनोब्ला औवाजों जानाया जोंना बांसिन गोनांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो औवाखौथ' जोङो औवा मेवाइखौथ' जोङो ओ नो औवा थाब्लासो मोनगोन ना जानो लुबैयो फैबा जोंना औवा गैयाबाथ' जों मोननाय नङाना औ न'आव अवा गैयाबा मोनाब्ला जों मा नों बाजारनिफ्राय बायना लानानै लाबोनानैबो जोङो जानो हायो अनलाजों जायो बिदिनो ओमफ्राय औवाखौ आसारबो बाना दङो न'आव थाबला गोबांद्राय थाबब्लाथाय जों आसारबो बानायनानै बेखौ मा मा होनो ओ उनाव उम उनावहाय जों अनला मोखि संनानै जानाय जायो जे खौ अनला मिखि बुङो बेफोरबायदिखौहाय नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै संनानै जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावथ'एखे रोखोमैनो नोंसोरनि ओनसोलाव जेरै जायो एखे रोखोमैनो जानाय जायो
औ
दै रोंना लायो बेयाव खोनादों ना नोंथां औ ओमफाय
औ नंगौ नोंथां
गुन्दैखौ देयो ग्रेन्डार बा जेन थुरसि दिेंखिफोराव द आ जों वहाय बासिगि बिदिनो बायदिसिहोनानै जानो हायो
औ नंगौ नोंथां
औ बेखो जोंनाव हाबा बिबाफोरबो दखान फहरावबो मोननाय जायो जेनेबा बानायना जानो हायो
औ नोंगौ
औ
औ नोंथां
औ
अनला अनला ओंख्रिया लाय गासैबो बर'फ्रानो बि जानाय जायो
औ नंगौ नोंथां
औ
नोंथांमोननि ओ हाबायावहाय हाथासुनियावहाय अनला ओंख्रिखौ होयोना
औ होयो नोंथां होयो ओं
औ ओ नोंसानि न'खरावहाय बा नोंसोरो अनला ओं खौ माबोरैहाय संनानै जायो नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन ना
जों इदिनो थौ फोरों नालाय अनला ओमफाय देयो अ गुन्दै देयो जेनेबा माइरंखौ सोमखांनानै दसेनि उनाव ओमफाय देना नानै लाखांनानै बेखौ दै गुदुंङाव होनाय जायो ओमफाय माबाफोर आंखबो जेन औवा साराथ' औवा एभेलेबेल जायोना दैज्लां टाइमाव
औ
उम ओमफाय बेखौ एवफ्रामनानै होनाय जायो
औ नोंथां
औ ओमफाय खारैयाथ' मेनखा अनला ओंख्रि जानायाव जोंनिखि फ्रायानो खारै जानाय जायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव अनलाखौ जि जानाय नुनो मोनोना
आं गायानो नुनो मोननाय जायाखै मोखि संनायखौ
औ
औ
बिदिनो नों जोंनि ओनसोलावहाय मिथिं बा बिदिनो फोरबो बा मेल मिथिं बिदिनो ओ
औ
फुजाफोरावहाय ओ आघोन फुजा बेफोरबायदियावथ' अनला ओंख्रि संथारनाय जायो नालाय नोंथांमोननि ओस सोलाव बिदिया सोलियो ना सोलिया
सोलि बियो नोंथां सोलियो धोन मांखोआव मोदाय फुजा होबाथाय अनला ओंख्रिखौ संजायो
औ
जेनबा बिबार आरो मोनसे थायोना जायफोरा बिबार जा होयो बेयो अनलायाव जेबो होनाय जाया जेनेबा मेन अनला गोसा संजायो ओरैनो मिरामिस औ ओमफ्राय जायफोरा रक्ट होयो इसोरो अनलायाव '
औ नोंथां औ नोंथां
होनाय जायो
बिदिब्ला नोंथां ओ दिनैनि आयदाखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा
औ जा
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम